हेल'
हेल' अ
औ औ
औ
नोंथाङा फ्रिना दा
औ फ्रियाव दंथ'यो
जल आरो
आरो औ रायज्लायजायो फ्रियाव दं नालाय
औ ओंखामफोर जाखांबाय
ओंखाम जाथ'वाखै
ए
जों दाबादियाव जाथ'वा दसथासो सुजानाय जायो
ए जोंहा जाखांनाय जाबाय दासो
अ जाखांबाय
थांनायखाय दा एसे सम फ्रि थानायहाय हरनाय जादों
औ औ जाखांनानै रेस्ट लादों आरो ना
औ औ
जोंहा दसथासोआवो जानाय जायो हेल' नोंथाङा माबा सावरायनोमोन नामा
औ सावरायनोदिनोसै मा मा सावरायनो नोंथां होनबा
नोंथाङा बैसागु संक्रान्तिनि सोमोन्दै मिथियो नामा
मिथिगौ मिनथिनाया एसे एनै
उम
संख्रानतिनि बागै रायलायनो
औ औ औ
बे
संक्रान्तियाव मा मा खालामो नोंसोर नोंथांमोनहालाय
संख्रान्तियाव म मा खालाम खालामो मोनलाय
बैसागु संक्रान्तियाव मोसौफोर थुखैया नामा
औ औ मोसौ थुखैयो मोसौ थुखैयो बारा गोसोआव थार नालाय नुबाय थानाय जायाना
औ नोंसिनाव मोसौ गैयानदां ओंखायनो ओं मोसौ गैयाबालाय बहाथो मिथिनो जोंहा गामि एरियायाव मासे माने मोसौ दङ नालाय
संख्रान्ति होननानै मोसौबो थुखैयो आमफ्राय माबामोन नामा गोखा गोखैबो जागोन जेनेबा
औ गोखा गोखैबो जायो गोखा गोखैखौ माब्रै माब्रै जायो नोंथांमोनहााय
हा हा
गोखा गोखाैखौ माबोरै जायो नोंथांमोनहा
ओ बिदिनो माबा मैगं हाग्रानि मैगंफोर नागारबाय आमफ्राय माखासे मा होनो जेन' बिफोरो बेदरजों जानाय जायो अमा गोरानफोरजों जोङो जानायाव अओफ्राय
बे समाव माखौ फोरानजोबनानै दोनथ दोनो नामा
ओम ओ बेबायदिनो जेनेबा खानसिंसाफोर होबाय सिब होबाय बेबायदिनो मा ओमफ्राय मानि मुनिफोर होबाय गुफुमैफोर होबाय बिदिनो आरो
औ मोनथिया नालाय नोंसोरो
ह
औ
बे खोन्थादों होनबा नोंथाङा
जाखिनि हाथायाव फानफैयो बेखौल'सो बायनानै मानाय जाहैबाय नोंसोरो
औ जेखौ मोनबो बेखौनो जानाय जाहैबाय औ
बिदिनो जेखौ नांगौ बेखौनो लगायनानै फानफैखायोबा खिन्थु नोंसोरो मैगंखौ मिथिजोबनाय नङा आरो जोंहा ओरैबायदि खालायो आरो जोङो बैसागु संक्रान्तियाव गोखा गोखै जानो बिदिनो बोसोरसेयाव बार' मास थायो नालाय
औ
जाहाथे बे बोसोरसेयाव जेबो गाज्रि बार दा नांथों लोमजालु साजालु दाजाथों होननानै जोङो बार' मासनि बार'था मैगं थाइगं खांनानै जानाय जायो आरो जोङो बेदरजों गोखा गोखै बेनि औ औ
मान मान मान ओमफ्रायो एकस' एकथा नागिरो होनदों नामा?
खायसे एक्स' एकथा नागिरो जोंहा
औ
बार'था होनानै संनानै जानाय जायो आरो बेहाय लाब लाफा सायख' सिब्रु ओमफ्राय जौस्रेम
औ औ
खानसिसा मानि
खानसिसा
औ उसुमै आरो ओमफ्राय ओ मा होनोमोनथाय निम बिलाइ नि गोखा गोखा बुस्थुखौ होनाय जायो आरो बेयाव माखासे ओमफ्राय खुन्थाइ नारा
औ
ओमफ्राय थाराय बिथराइ थालिर फस्ला बेफोरबायदि बार'थासो मैगं खांनानै होनानै बेदरजों एवनानै जानाय जायो आरो जोङो
ए ए
दिना जुदि मिरामिस गोलैफ्लाङोबा
औ
सयाबिनजोंबाबो एवलाबायनानै जाबाय जानांगौ होननानै
औ बे मोनसे नियमबादि जाहैबाय नालाय जोंनि नियमथ' होफिना जेनेबा कालसारनि मोनसे माबा जाहैबायना ट्रेडिसननि पार्ट जाहैबाय नालाय मोनसे
औ बे मोनसे औ गामिफ्राव बिदिनो ज' ज' खालाबायनानै लायनाय जायो
औ
मोनजोबखायो नालाय गामियावनो
औ औ
गामियाव बिदिनो फोथारफ्राव लामाफ्राव एफा एनै मोनबाय बे नियमखौ फालिथारो बयबो बयबो जाखाथारो
औ औ
आरो अमा बेदराथ' कम्पालसारि खा।
बल जारिखा औ बयनावबो थायो जाहैबाय
बे समाव बयहाबो। बुरजा बुरजा बायनानै फोराननानै दोनखायो बे सम
फोरानना दोनखायो औ
मानोबा बे समाव जानांगौ होननाय बायदि खालामखायो बयबो।
औ
बैसागु संक्रान्तिआव
औ आरो बैसागु समाव बयबो। बयनावबो हाबलायनो लुुबैयोना?
औ।
बोसोराव खनसेबाबो औ औ।
गोसोआ एसे दुंखांनाय जायोना? एसे रंजानो बाजानो। हेल'
औ हेलौ नोंथां।
रंजानो बाजानो लुबैयो बे समाव।
औ औ।
गान गानाबो बैसागुनि दामनायजों बयबो।
औ।
आरो बे दाउ खौऔयाबो गाबनायजों गोमसारखायोना बे समा
आरो बर'फोरनि बर'फोरनि बे मोनसे।
बे समाव बेनो जाहैथारबाय नालाय।
औ। आरो जोंनियाव गामियाव फांसनबो बानायो।
ए। जानायालाय जोंनावबो जायो आरो।
फांसन बानायो बाहाय बयबो रंजानो लुगैयो बोराय बुरि। गथ' गथाय बयबो रंजायो ओमफ्राय।
खेलाफोरबो जायो।
खेलाबो होयो।
मा मा जायोफालाय नोंथांमोननालाय खेलायालाय?
बिहामजो बिखुनजो दुरुं बोनाय
औ।
आरो बिहामजो बिखुनजो हांसो खेला सियार खेला दो बुख्रुबनाय बेफोरबायदिखौ होयो आरो नोंसिनिथिलाय?
औ औ जोंनावबो बिदिनो जायो। गथ'फोरनि एक्सट्रा उन्दैनि बिहामजोफोरनि ओमफ्राय बिखुनजोफोरनि बेफोरबायदि आलादा आरो।
अ बोराय बुरै बयबो रंजानांगौ होननानै रंजानाय जायो जोंना।
औ औ।
बेहायथ' बैसागुआवथ' गथ' गथायाइ सेंग्रा सिख्लानिल' नङा बेहाय बोराय बुरि बयबो। रंजानो हायो आरो।
औ औ।
उम।
नालाय बर'फोरनिनो जाहैबाय नालाय।
औ आरो बे समावल'सो बयबो रंजानाय जाखायो नालाय
औ आरो बेनि बेनि उनावबाथ' बयबो बेस्थ' जाजोबखायो।
बेस्थ' जाजोबखायो खालि बैसागुआवल'सो रंजा बाजा जानाय जायो बय बो गोदान गानै जोमै
गानै जोमै औ
उम नोंथाङा मोसाना मोसाया?
आं मोसानाय जाया
जोंहाथ' बिराद मोसायो। फुरथि रंजानाय जायो आरो।
मोसाफेरो रोजाबफेराखै आं
आरो जोंनाहा बिदिनो बैसागुनि थाखाय आसिन कातिक समावनो जौआबो संनानै दोनखायो बयबो
औ औ
बुरजा बयनावबो लोंफेरहैबाबो एफा एफा रंजानो थाखाय ज लोंनाय जायो आरो एफा एफा जौ बिदैखौ
आरो बयनावबो हाब हाबनाय जायोना ओंखायनो बाराबो लोंजाया जानायफ्राबो बारा बारा जाजाया
बारा जाजाया
औ
गामियावनो जोंहा बैसागु मागिनाय जायो जोङो
ए
देग्लायहाय गामियावनो बैसागु मागिनाया आस हाजासो जाहैदों
ह म
ए बारबावदोंसो होनदां आसिनि बारबावनाय बायदि मोनदां
रावनावबो बिदि खोनाफेरबाय बेरायाखैमोनलां आं बेबायदि मार गोजनानै गामियावनो ओै फाग्रा फैसा
बिदिनो सोरबा बे खामायग्रा सेंग्राफ्रा पास हाजार गाहाम हरबाय नालाय
ए
दा बिदियाव जाहैयो आरो आरो न'खर न'खर हाब्बाय न'खरसेयाव बिदिनो फास्स' गाहाम हरबाय सोरबा
औ गोजोम जाथारो आरो ना बेबायदि
गोगोम जायो जोंना बिराद गोगोम जायो
औ दे होनोमबालाय नोंथां दथ'नोसै
अ दे दोनथ'नोसै होमबालाय मालाबा सावरायफिनबावनोसै बैसागुनि सोमोन्दैनो औ दे